हेल'
औ।
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों। खबरा मोजाङानो नोंनालाय?
दोङो मोजां खोनलांसिगोन।
उम।
ओमफ्राय दिनै मोनसे बिखइनि सायाव रायज्लायनि नोंदो मा होनो बर' रावनि सायाव राय्लायनि।
औ औ औ रायलाय जागोन।
खायसे बाथ्राफोरखौ सोंनि नों थाङा मिथिगोबा खोन्था मिथियाबा मिथिया होनबानो जाबाय आरो।
औ दे जागोन।
ओ मा होनो जोंनि बर' रावल' नङा गुबुन गुबुन रावफोराबो जेनेबा जायगालाना जायगासो लायदों नङा होमबा?
ओं।
जोंनि मा होनो सानजारिनि राव आरो जों सोनाबथिं थानाय बर'फोरनि रावा बेलेग बेलेग जायो ना जाया?
ओ जायो जायो जायो ककबर'
बर'नि गेजेरावनो खायसे मा होनो रावफोरा मिलायलायै दङ। जेरैबायदि मा नो आ बे जोङो बेदर गोदाग्रा होम बेखो जोङो माना बोङो गन्द्रायसो ना बुङो ना?
अ गन्द्राय होननानै बुङो।
अ न-नाथाय माहोनो ओइ बर'नि आस सल गुबै राव गुबै रावाव बेखौथ' गद्राय होनना बुङो जं दखन। मा होननानै बुङो मिथिगोन ना नोङो?
आ
अ बे इ माने क'क्राझार ओम क'क्राझारथिं माने बेखौ माबा होननानै बुङोलै मानै दे
मानो?
थांगोन नामा नोङो थांगोन।
खोनायाखै आङो।
थांगोन वार्ड खौ खोनायाखै न'?
थांगोन।
थांगोन थांगोन नङा थांगोन ‌। औ।
गनद्राय-गनद्रायखो जोङो थांगोनसो होनना बुंदों जोंनि बर' रावाव
अ इखोथ' दिनैसो आं मिथिदों।
बर'फोरा गावनि जा राव खो ला ला गुबुनारि रावफोरनिफ्राय सोसन सोसन लायो जेरै बे हांसोआबो जोंना दसिला हांसो गिदिरखौ जों दसिला होनना बुङो न?
ओं दसिला हांसो होनना बुङो।
खायसे खायसे आरो मा जायो मा होनो बे अ
हांसो राजा होननाबो बुङो।
अ हांसो राजा बुङो न' ओ ओ नंगौ दे बे बिख माने खायसे जायगायाव बर'फोरा आरो केरासि मा होनोनो।
केरासि
सि हांसो।
मा जायगायाव बुङो आं खोनाफेराखैमोन?
है एसामिस खाथि थानाय जायगा फोराव बुङोलै बेबादि।
अ दिनैसो खोनादों आं केरासि।
उम्म। बर' बे बेबायदि आरो बर' रावआव गुबुनारि रावफोरा माखासे जे हाबलाबायनानै दङ बेखौ फोसाबनो हायोबा मोजां जागौमोन आरो।
अ ओं।
जोङो मा होनो रावनि मोनसे एवारनेस प्रग्राम लानांगोन जायगा जायगा। मोनफ्रोमबो गामियावनो हायोबा नङा होमबा? ओमफ्राय मा होनो? जोङो बर' रावखान्थि बाहायनो नांगोन।
ओं।
बेयाव खायसे जोंनि गुबै रावफोरखौ मेनसन बुंना होनाय दङ नालाय।
उम्म रावआ गुबुन गुबुन दङ।
दोङो। जेनेबा मा होनो? हम खायसे खायसेखो जोङो बुजि खौनो मोनस्लाबा जोङो बर' जायोब्लाबो बर' रावखौनो बुजि मोना जोङो। बे आं दानि बुंनायानो जेनेबा सोनाबथिंनि बर' रावा बेरा होनना बुंङोना
गवलपेरा औ गवलपेरा होननानै बुंङो जोंना सानजारि जाहैबाय गवालपेरा सोदोबआव बहुद उम गोरोबा
ओइ बेबायदियाव बुंजि मोननो नो थान जायोलै
ओं आंङो खायसेखो दानिया सोलोंनो माने मिनथियो एसे-एसे जेरैबादि ए जों केरेला होनो खनथु इसोरनि गल फेरायाव खांख्रिखला होनना बुंङो ए खांख्रिखला सोदोबखौ आं खांख्रिखला सोदोब सोदोबखौ आं फास खोनाजेननायाव माने सासे गल फेरा जोंनि सा खाथियावनो दोंङो नालाय ओमफ्राय बियो बुंङो आरो खांख्रिखला नामा मा खांख्रिखला सानदोंमोन आं फासथाव ओमफ्राय उनाव सोंबासो होनबाय केरेला केरेलाखोसो इ तिथा केरेला तिथा केरेलाखो खांख्रिखला होनो
औ आं आं दिनै नोंथांनिफ्राय मिथिबाय तिथा केरेलाखौ मा होनना बुंङो खां ख्रे
खांख्रिखला
खला अ आतसा बरनि मोनसे असे राव बिबो होनबा न जोंथ केरेला ना होमबा ओ बुंब्लासो मिथियो जोंङो
आ केरेलानो मिथियो तिथा केरला होनबा मिथियो आ।
दोंङो जोंनि बर आवबा।
अ आरो मोनसे सोदोब ए माब हो। मा होनो खोरदै। खोरदैै खो मा होनो‌ इसोरो। खामरेंगा होनो। खोनाफेरबायना खोनाफेरदों ना मालाबा खोनायाखैना उम बहुद सोदोब दोंङो बेयो माने जोंनि। ए सानजारि भारसायाव बेलेग बुंङो आरो गलपेरा भारसायाव। जोबोद बेलेग-बेलग बुंङो।
जोंना बै जानाय लोंनायनिफोराबो बै संग्रा आइजें आयलाफोरखौबो जों खान्था।
अ ओं संग्रा फोराबो बहुद गुबुन-गुबुन खोरस्लि होनो गारबाखो। जों गारबा होनो डाइरेक्ट। खिनटु गलफैरियाआव। खोरस्लि होनना बुङो।
उम आरो बै माबाफोरखो संग्रा।
संग्राफोरखो अ दो दोख्लाफोरखो थौ बिदि थौ नामा इदि सोदोब बाहायो आरो।
इखो मा होनो साराय।
साराय।
ओमफ्राय बे माबायालाय सानद्रिखो जोङो सानद्रि। मा होना बुंङो।
सानद्रेंगा-सान्द्रेंगा होनो सान्द्रेंगा होना अ संग्रा।
दालाय। मा होनो दाला संग्राय।
दालाखो ओ संग्राय होनो। संग्राया जाबाय सान्द्रि। संग्राया सान्द्रि दाला। खोसो सानद्रेंगा होनोमोन नामा।
आतसा इदि।
अ ओं। गुबुन-गुबुन बिदिनो बाहायो।
ओमफ्राय दोङो इदिनो माखासे मा होनो ओ रावफोर जोङो जायखौ माने बुजि मोना।
उम।
बेनिफ्राय मा होनो आ नों दा मा खालामदों।
आङो ओंखाम ओंख्रि संनानै दा ओरैनो जिरायना दंथ'यो बेसे नोंलाय।
आतसा ओमफ्राय। गायनाय फुनाय जाबाय नांदों न
गायनाय फुनाय जासिगोन जाथ'वाखैनो
गायनाय फुनाया बेसेबा माला जोबगगोन इदिसो जायो
नोंंग
उम सेयावनो मा खायसे हाजिरा लानानै फोजोबनो नागिरदों थाब थाबनो खिन्थु मानसिखोनो नागिरना मोना
उम
दानिया गायनाय फुनाय गासैबो जाथ्र'जोबदों ना ओंखायनो फागो मोना मानसिफोरखौ हाजिराफोरखौ। मोननो थाङा दानिया।
मेचिदो गायदो अब्ला।
मिचिना जोंनि लामाबायाव गैथवा फैथवाखै माइ हानाय मेचिनसो ओंखारदों। न्थु गायनाय मेसिन नुफेराखै आं। गायनायनि मेसिन फैथवाखै नामाथाय गायनायनि नुफेराखै खिन्थु मबाइलाव। दों।
आथसा जोंनियाव मोनफैद्रायाखै न।
उहु जोंनियाव गाय मोनफैद्रायखै। ओरैनो हानाय नानाय।
मोजाङानो। गायनाया जासिगोन होनबा न।
नोंसोरनिथिं माबायदि?
जोंनिथिं फोबायलै माइखौ।
अ जायाना।
हा?
नोंसोरनिथिं गायनाय गैयाना।
गायो खाय। फाया।
अ।
ओ बांसिन माने फोनाय आदबखौ बाहायो।
अ अ। जोंनिथिं। फोनाय नुफेराखै आङो बांसिनानो गायोसो जोंथिं। बा होमबा फोखांबाय‌।
फोखांजोब्बाय ओं।
औ मा माइ फोखो।
बे मा होनो माबाफोरानो मा होनो इखो माइनि नामफोरखोनो बगरना थायो नङा ना।
बाहादुर रन्जित
रनजित
उम
आरो मा दोङो आइजं
आइजं दोङो
बिथ जोंनि बर राव नंथारालै।
इफोरबो बर राव सोजोबाय माय बेलेग जायो खिन्थु सिगांनिफ्राय बेफोरखोनो खोनाबाय थादों नालाय। बेखायनो बुंदों सानदों आरो
बर राव मोनसे
आसु माइ आसु माय हा आसु माइ माइ सालि माइ खालि माइ दोङो
अ इफोरो बेफोरसो जोंनि बर' रावा
औ ओं बावा माइ दोङो बावा माइया बालासोरियायाव ना मायाव जायो होनदोथाय एसे इ टाइमावसो जायोमोन
उम
जोसा माइ जोसा जोसाखौनो माइब्रा होनो नामाथाय माइब्रामाया बेलेग अ जोसा माया बेलेग माइब्रा माइया बेलेग जोसाया बे माइरङा मोदोमनाया ओ मोनलानो
गायनाय गायनाय खम नालाय
ओं बहुद खम माइब्रा माइखौबोथ जोसा माबा माइब्रा माइखौबो बारा गायनाय नुनो थांबांला
गायनाया खमायजोबबाय
ओ गायनाया खमिलांबाय सिगांथ आलिसो एवोमोन अह अह ओं मोजां नांदों औ दे होमबा